हेलौ
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां
औ औ नोंथां खोनाबाय
मा खालामदों नोंथां
इ ओरैनोसो दंलाबायो नोंथां
अ
औवा खाथियाव थान्दा जिरायना
अ आ नोंथाङा जे दा औवायाव जिरायनानै दं आं अब्ला औवानि फारसे सोंसै नोंथांनाव माने नों मानि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे औवाजों मा मा बानायनो हायो जेनेबा औवाखौ मायाव बाहायो बेनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां माने औवाखौ जों मेचिनाव थाधाय पेपारफोर बानायनाय जायो आरोना। बिदिनो बेरा दुमनाय मानाय बिदि हाबायाव बाहायनाय जायो।
औ
थान्दा ब'रिया जायोना औवा सायहायाव बारफ्राबो बरिया नांङो,
औ गुसु जायोथ' आरो नोंथां।
औ बिदिनो औवाया जायगा बाय जायगा साइसफ्रा दस्रा-दस्रा जायो‌ आरोना औवायाबो अनेक रोखोम दं नालाय। औवाथ' थेरे दं औवा गुबै दं आरो बे जोंनि एरियायाव मोनग्रा औवा
बेफोरनो आरो आरो हाजो एरियाफ्रावबो दस्रा जायो औवाया। अबबा फिसा-फिसा थायो गोजौ गोजौबो थायो बिदिनो आरोना ओ औवायाथ' जोंथिं बुरजायानो दङ' दंनाया। बेखौ दाननानै दा साप्लाइ खालामनाय जायो आरो दस्रायाव।
औ
बेफोरखौ लेखा बानायनो थाखाय
बे अब्ला नोंथाङाबो आंनि बागै माबाफोर मिथिनो लुगै
औ सोंजागोन नोंथां। ओ नोंथाङाबो औवानि बागै एसे खोन्थाना होदो।
औ जागोन ओं माने औवाखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां
माने औवाखौ बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना बिदिनो औवानि गाबा माने गोथां माने गोरलैयाव एसे गोथां जायो गोथांथारबो जायो आरोना। ओमफाय बिनि बिलाइया एसे फिसा फिसा माने एसे माने गोबावहांमानि जायो आरोना‌। ओमफ्राय बिदिनो औवाखौ औवा गोरलैयाव जेनबा औवाखौ औवा मेवाइ होनो जेब्ला औवाया लासैनो देरबोदों अब्ला ए औवाया माने मेवाइ सिस्टेम जाग्रा आरोना बेखौ जों जायोबो जानायावबो बाहायो औवाखौ। माने औवा गोरलैयाव मेवाइ जानायखौ। आरो लोगोसे लेखा बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि जिनिसफोरबो बानायो। जेरै जेखाइ खबाइ बिदिनो सेन ओमफाय स संग्राय सान्द्रि खादा बेफोरबायदि गोबां रोखोम बानायनाय जायो आरोना औवाजों। ओमफाय बिदिनो औवाखौ जोङो दुब्लि जेनेबा माबा माइफोर गायनाय जेनेबा मैगं थाइगंफोर गायनाय बेफोरखौ माने जिब जुनार जेनेबा ओ जिब जुनरनिफ्राय जेनेबा मैगं थाइगंखौ जानो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जेनेबा बेरा दुमनाय बेफोरबायदियावबो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे औवाखौ बिदिनो माने गोबां औवा गायनानैबो जेनेबा बां आरजिनो हायो जेनेबा औवा बागान खालामनानै औवानि फारसे जेनेबा औवाखौ गोबां गायनानै गुजुनो हायो आरोना औवाजों बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना खालामनो हायो ओमफफ्राय बिदिनो माखौ लोगोसे बिजों लोगोसे लेखा बानायनाय बेफोरनि अनगायैबो आलदा आलदा खामानियावबो बाहायनो बाहायो आरो माने औवाखौ गिबियाव माने गाय गाय नाया जेनेबा औवाखौ मानि गिबियाव एसे गुवार गुवार गायना होनांगौ जायगायाव हा नायै हा होनबा औवाखौ औवा बिफांखौनो जेनेबा दानस' दानस' गायनो नांगौ बिनि उनाव लासैनो माने हुम जौलांङो आरोना ओमफ्राय जेनबा औवाखौ
औवा अबेबा हाजोनि औवाया आलदा आलदा जायो जेनेबा बबेबा हौवाया ओवाया गिदिर जायोब औवाया फिसा जायो बिदिनो
बोहांबो थायो ओमफ्राय
औ औ नोंथां मोन्थियो
औवाफोरखौ मा मा रोखोम औवा मोननाय जायो जेनेबा ओमफ्राय औवानि बिबांङा बेसे बुरजा माने खम नुनो मोनायो ना बुरजा नुनो मोननाय जायो बिनि मोनसे
हागोन नोंथां हागोन
औ
ओंफ्राय बिदिनो बे लकेल गायग्रा दं आरोना ओमफ्राय औवा थेरे दं औवा गुबै दं बिदिनो बायदि रोखोमनि दंङ खिन्थु बांसिन जोंनि बेयाव बे ओरैनो नुलाबायग्रा लकेलखौनो गायनाय जायो आरो सिगांथ' बुरजा दंमोन दाय एसे दानै दानै खमायलांनो हमबाय आरो। खोनादों ना नोंथां? हेलौ ओ नोंथां खोनादों। हेलौ औवाखौ माने जोंनि दस्रा जायगायावसो साप्लाय हरदों नालाय बेखौ दानानै दस्रा जायगायाव हरनाय जायो जेरै जेखाइ खबाय बिदिनो सेन खगा बायदिसिना बानायनाय जायो आरो। ना हमनाय मानाय बिदि खामानियावबोथ' सोलियो
अब्ला नोंथाङा माने नों दा जे सेन होनदों माने बेखौ मायाव बाहायो जेनेबा मानि थाखाय बाहायो मानि थाखाय बानायो बेखौ एसे फोर बायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ अ बे सिंखौथ' जो आखाइजोंनो बानायनाय जायो औवानि जोयै। आबेजों ना ना हमनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ सेनखौ दैयाव जा दोनबाय थायोबानो बेयाव नाया हाब हाबैनाय जायो आरो।
अ
ओ औव बानाय हिसाबैबो एबां गोबावबो जोरा जोरनाया दैयाव दोनबाय जायोना
थेवबो जोरसाबो आरो बिदिनो।
औ
आरो जेखायफोरखौबोथ' ना गुरनायाव बाहायनाय जायो। ना हमनाय ना सारनाय
खबायखौबो ना हमनायनि थाखायनो बाहायनाय जायो गासिबो औवाजों बानायजोबनाय आरो बिसोर। बेफोरखौ दस्रा जिनिसफोरजों बानायनाय जाया।
औ मा-माने अब्ला नोंथांमोथिं बिदिनो ओमफाय माने औवा माने औवा बागान गायनाय नुनो मोनो औबा गायनानै जेनबा माबा मोनसे गाव गावनि रां आरजिनो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव जेनेबा औवा बागान नुनो मोननाय जागोना जाया माने?
नुयो नुयो नोंथां। माने जों गामियावबो दङ' आरोना। बिदिनो औवाफोर गायनानैनो औवाफोर गायनानैनो माबा हानाय बिदिनो गाव गावनि रां आरजिनो हानाय रां आरजिनो हायो आरोना गाव गावनो ‌।
औ
हौवाजों जोंथि मेरला दङ' आरो बिदिनो औवा बागान बानायनानै
गोबां रां आरजिनो हानाय गावबा गावनि जिउ खुंनो हानाय मानसिफोर दं आरो। बिदिनो औवाफोरनि जोहैनो थांनानै थाग्रा मानसिफोरबो दङ'। खोनादों नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
माने औवाजोंनो दिनो जिउ खुंनो हानाय मानसिफोर दं आरोना
औ बिदिनो गोबां बिदिनो गाव गावनि जिउ बिदिनो गोबां माने जों ओनसोलाव औवाखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां मानि साप्लाइ खालामो आरोना बिदिनो आरो औवाखौ फालांगि खालामनानै माने गोबां रां आरजियो बानायनाय बेफोरनि अनगा आलदा आलदा बाहायो बिदिनो औवाखौ मानि न' लुनाय बेफोरबायदियावबो बाहायो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बारा नुनाय जाला न' फोर लुनायखौ थेवब्लाबो बिदिनो औवाया जोंनि बिल्डिं गिदिर गिदिर बानायनो थाखायबो बिदियाव बाहा बिदियावबो बाहायो खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ बिदि ओ बिल्डिंफोर लुनो थाखायबो माने औवानि गोनांथि जायो आरोखि ना
औ
ना बिदिनो अनेग गोबां खामानियाव बाहायो अब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां औवानि बागै मिथिनो मोनबाय अब्ला जोंना समाबो जाबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ नोंथां दोनथ' जासिगोन
औ दे नोंथां
औ